हेल' खोनादोंना नोंथां? थांङा? औ। नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ फ्रियैनो दं।
ओ दे जों ओमबा नोंथाङा फ्रियैनो दंबा जों बर'नि मोनसे फोरबोनि सायाव सानैजों सावरायलायनि जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबोफोरनि सायाव औ। जेरै नोंथाङाथ' मिथिखायो? फोरबो होनबा जोंनिया बैसागो मागो। औ। नोंथाङा बैसागोनि सोमोन्दै एसे सुंद'यैनो फोरमायना होदो आरो।
उम बैसागु होनोबाथ' जोंनि बर'नि मोनसे बे देरसिन फोरबोआनो जाहैबाय बैसागु नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
अ बैसागुजों लोगोसे जेनेबा बैसाग
औ।
सैथ्र' दाननि जोबथा
औ।
खालारावहाय जे जायखौ जों मोसौ थुखैनाय बुंनाय जा जायो इदिनखालि जोङो ओ बायदि रोखोम नि लाव फान्थाव हालदै बायदिसिना बिलाइनि माला सुनानै
औ।
सौनो गानहोनायजों लोगोसे मोस सौ गलिफ्राव थिबनाय जायो आरो ओ जे दिन खालि मोसौ थुखैयो एदिन खालिनो ओ गोखा गोखै। मैगं थाइगं बेसे बेसेबां दं बुथुमनानै जोङो जायो जायखौ जों फुं
औ नोंगौ नोंथां
बिनि अखानायै जेदिनखालि बैसागनि से अक्ट जागोन एदिनखालि जोङो ओहम गावबा गाव धोरोम सि सिबिनायजों लोगोसे ओ गेदेरखौ सनमान लानाय उन्दैनो बोर होनाय बियो जाग्रोयो बिनि उनावहाय नेक्सट दिनावहाय जोङो गामि गामि हाबनानै मोसानाय जायो
औ नंगौ थारैनो
औ जेरै जोंनिनो बैसागुनि मोनसे ट्रेडिस्नेल ड्रेस जेरै दखना गोमो ब्लाउस गोजा जोमग्रा गोजा आर'नाइ लानानै लोगोसे जथा सेजेर सिफुं दामनानै
औ
बैसागुखौ बरायनाय जायो ओ बेवहाय जों बैसागु मोसानाया। औ आलादा आलादाबो मोसानाय जायो जेरै। गथ' गथाय उन्दै उन्दै खरखा लानानै गामि गामि मागिनाय जायो आरो गुबुन गामिफ्रावबो मोसाहैनाय। जे मोसाहैनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ थारैनो नोंथाङा बुंनाया औ
गेदेर फोरा जेनेरेल। बिसोरो गामि गामि बिसोरबो मागियो खाम जथा से सेरजा सिफुं लानानै लोगोसे बैसागु मोसानायजों लोगोसे जे जोंनि बर' हारियाथ' ओ जोंमाइ जुमाय सेरेब लोङो नङा नङा होमबा बेजों लोगोसे मोसानायजों बे बैसागु होनोब्ला जोंना जौ सेरेब लोंनाय बेफोरबायदि आसार खान्थिखौबो फालिलांफायो आरो। आरो जोंना गोबां आलदा आलदा ओंखारो मोसानायखौ जेरै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि
औ। नोंथाङा जे
आरो मोसानायजों लोगोसे गामि एरियाफ्रावहाय फांसन फोरबो फांसन फोरबो खुंनाय जायो जेरै ओ बयबो बा दायलायो मोसानाय गेलेनाय खारनाय बेफोरबायदि बेफोरबायदिखौ माने जोंनि गामियाव नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ नोंथाङा जे बुंदों जे। जौ लोङो होनदों जे बे जौखौ माबोरै बानायनाय जायो? नोंथाङा एसे फोरमायना होदो औ।
बे जौखौहाय जोङो बियावनो जों जौ बानायनो था
औ औ नंगौ थारैनो।
बे एमावखौ जोङो माइरंजोंनो बानायो नाथ नाथाय माइरंजों लोगोसे मो खोना बिलाइ आरो बिस दिंखिया लो लोगोसे आनारस बिलाइ आरो आरो थालिर बिलाइबो होनाय जायो बेखौ
ओ।
देनानै माइरंजों देनानै जोङो लादु रायनाय जायो।
औ
लादु खालामनायखौ जोङो फोराननायनि उनाव से सप्तासेनि उनावनो जोङो एमावहोनाय थियारि खालामनो हायो। आरो जों जो-जों जुमाय बानायनो थाखाय गिबियावनो ओम माइ दैजों संनांगोन दै होनानै, जेरै ओंखामनि महर होयो बेखौ जोङो एरन्नानैहाय प्लाटक बा थालिर बिलाइयाव एरन्नानैहाय जोङो बेखौ गुदुंखौ गुसु खालामनानै सिफ्रुनांगोन जेब्ला बे ओंख खामा गुसु जायो अब्ला एमाव औ ओंखा एमावखौहाय जोङो देग्लिनानै मिस मिस खालामना गुन्दै बायदि खालामनानै बेयावहाय लगायनानै दोननाय जायो। आरो बे लगायनानै दोननायावहाय प्लास्टिक एबा थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो।
औ माने जुमाय बानायनोबाथाय एमावा मेेनथार आर
औ एमाव गैयाबा जुमायानो जाया माने जुमायनि थाखाय एमावआनो मेन। आरो बेखौहाय जोङो हरसे हरसे एबा हरनै दोननायनि। उनावहाय जेब्ला जुमाया रोसि जागोन ना बि दै गगोन अब्ला बेखौहाय खान्था नङाबा बाल्थिंफोरावहाय थिखांनानै दोननाय जायो।
औ नंगौ थारैनो होमबाथ' बैसागुआनो नोंथांमोन थिं गोगोमैनो जायो होमबा।
औ बेखौहाय। सानसे एबा साननैनि उनावहाय ओ जेब्ला रो सि जागोन अब्ला जोङो बे खौहाय खावखांनानै लोंनो हागोन आरो। जोंनियावहाय। बैसागु होनोब्ला जुमाय गैयाबा जायानो होनजायो।
औ नंगौ जोंनि बर' हारियाव आरो जुमायाथ' जोंनिया जि आइ थेकावबो हाबबायना।
औ।
ओेरै माइब्रा जुमायफ्रा जि आइ टेक मोनजोबबाय जोंनिया।
औ अब्ला आं नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो लु बैदोंजे नोंथांमोननि जायगा एबा ओन सोलाव बैसागुखौ माबायदियै खुंनाय जायो जाहाथे बेफोर जुमाय लोंनाय बेफोरबायदि दंना गैया?
औ नोंथां बुंनाया थारैनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंथिंबो बिदिनो बैसागोखौ फार्स्टआव गिबियावनो जोंनिया मोसौ बैसागो जाग्रोयो। नोंथां बुंनाय बाय बिदिनो जोंथिंबो मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोयो बिनि उनावहाय गोखा गोखै जाखांनायनि उनावहाय जोंनियाथ गोखा गोखै नागिरनानै जायोना? बेखौ मोनसे फोथायनाय दं आरो ब'फ्रा मानो? गोखा गोखै गोजायो होनोमबा जोंनिया? गोखा गोखै जाबा गोदोनिफ्रायनो आबौ आबैमोना मानिनाय दं माने गोखा गोखै जाबा बेमार आजार फ्रा खारोनो होननाय दं आरो एखो जाख खांनानै अखानायैनिफ्राय मोसानाया स्टार्ट जायो आरो जोंनियाबो मोसा थांनानै बिदिनो ज ज रंजालायनानै जि मोसा फैयोना मोसाखावरिफोर फैयो बिसोरनो एसे अननानै दान हरो आरो आरो न न बयनियावबो बेफोरजोंनो जोंनिया जों गामियावबो बेफो बेफोरबायदिनो मिथिं खुङो बेजोंनो फांसन खुङो आरो फांसनजों लोगोसे जोंनिया फरायनायखौबो लाफायो फरायनायफोरखौ मान होयो आरो जि गोदान पास जादों गिदिर गिदिर फरायदों बेफोरखौ जोंनिया मान होयो आरो सनमान होयो आरो बुजायो बिदिनो ज खाना आरो मोसानानै थानायाव जोंनि जोंनियाव बारा जुमायफोर लोंनाय गैया आरो बिदिनो साहाफोरजों बांसिन माबायो जुमाय लोंनाय दं होनबाबो। एसे खम आरो
आरो मागो मागो फोरबोआ गोदो जोंनिया बर'निया मोनसे बर'नि मोनसे फोरबो ना बे मागो फोरबोआवथ' जोंनिया बेलागुर जानाय जायोना बे बेलागुर बेलागुरखौ अखानायै खोमसियावनो नोङो हरावहाय जाखांनानै बेलागुर अखानायै खोमसियावनो जोंनिया दाउसिन दाउला सिखारारियावनो सान ओंखारारियावनो दुगैनानै दुगैनानै माने बे बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो जोंनिया ।
औ
बिनि उनावहाय न' न' बिदिनो माइ बिदिनो बयबो खौ न' न' थांलायनानै फिथा साहा जालायनाय जायो आरो जोंनिया मा गो होनोमबाथाय मागो फोरबोआबोथ' जोंनि बर'नि फोरबोआव गोलैयो नालाय बैसागोखौनो मेन फालियो आरो ओमफफ्राय मागोखौबो फालियो जोंनिया मागोआवहाय जोंनिया बांसिनानो फि था फिथा जानाय जायो आरो फिथा बयबो न' न' फिथा जालायो । फिथा फिथाजों सिबिलायो आरो बयबो आलासि फैबा बिदिनो गेदेरफोरखौ मान होयो उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ खौ मान होयो सनमान होयो बेफोरबायदि आरो एसे मागो फोरबो बोरै जायो एसे खोन्थाना होनो हागोनना नोंथांङा?
ओ नोंथांङा जाबायदि बुंलांद जोंथिंबो मागो फोरबोआ बिब्दिनो जायो जेरै माइब्रा। मागो होनोबाथ' माइब्रा जानाया बेनोसै नङा होनबा माइब्रा फिथा लारु औ नालेंखल फिथा। बेजों लोगोसे जोङो मा माथाखौबो देनानै। एन्था फिथा एबा लाव गुदुं फिथा बानायनाय जायो सिबिं होनानै।
ओ गोबां रोखोमनि माने बानायनानै जाजायो आरो।
औ औ।
नालिंखर दे
लोगोसे फिथा जानाय बेजों लोगोसे जेब्ला
औ
जोंनिया फिथा जाखांनायनि उनावसो माने बेलागुर एबा खाना जानाय जायो ज' लोगो नांनानै।
ओ माने बेलेग बेलेग जायो आरो एसे,
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नों
औ।
आंङो। फिथा जानाय, औ बैसागुवावहाय रंजानाय रंजानाय मोसा नाय न न मोसानानै रंजानाय बेफोरबायदि जाहैबाय आरो जोंनि बरनि मोनसे फोरबो होननाय जाबाय बेबो।
औ।
जोंनि देरसिन फोरबो होमबाथ' बैसागोआनो ओ बैस बैसागोआनो मेन बैसागोआव बयबो सुखु दुखु एखदमबारे बयबो गारजोबनानै ज' बयबो रंजालायो आरो
औ।
नोंथां जोङो बैसागो मागो बर'नि दोरोङारि फोरबोनि सोमोन्दै गोबां सावरायबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ
समबो जाना फैबाय नोंथां। होमबा नोंथांनिसिम एसे गोजोननाय बावहरनाय थाबाय नोंथाङा सुंदयैनो फोरमायना होनायनि थाखाय दे नोंथां।